खुलुमबाय
अ मोनाबिलिनि अ गोजोन हामलायथि जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ औ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन
औ औ बिदिब्ला जोङो ओ बर' हारिनि जा बैसागु फालिथाय बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै न'?
औ
औ ओजोङो बैसागु होनोब्ला जोङो बैसागु फोरबो होनोब्ला जोङो मोनथाम मागो काति आरो बैसागु जों ओ बैसागुआवहाय जोङो बैसागुखौ माबै फालियो होनोब्ला जोङो फार्स्ट खालि जा दमासि बे ओ बेखालिहाय जोङो मोसौनि बैसागु होननाय बुंनो मोन अ बुंनाय खोनानो मोनो आरो अ बे मोसौनि बैसागु खालिहाय जोङो मोसौखौ थुखिनाय जायो ओ मोसौनि जा थुखिनायाव जा जा जगार बेफोरखौबो जों बुथुमना लानाय जायो जेरैहाय ओ पानिलाव फान्थाव ओ दिग्लि तिपात ओमफ्राय ओ हालदि बेफोरखौ जोङो ओ माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो आरो ओ मोसौखौ बिदिनो थुखैनाय जायो आरो अ मोसौ थुखैनायावहाय जे ओ मेथाइबो अ जोङो अ खननाय खोनायो बे मेथाइनो जाहैबाय अ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर अ देरलांबाय था अ बे मेथाइखौबो जोङो अ खोनानो मोनो आर आरो बिदिनो बे सानखालि मोखौ मोसौखौहाय थुखिनानै औ। हेगारना हरनाय जायो आरो बे सानखालि ओ बेनि उनावहाय मोसौनो जा हांगार थायो बे अ हांगार जों थावजों लगायनानै फोथाबो होनाय नुयो। खायसे खायसेखौ बे खालिनो ओ मोसौनो अ फागा गोदान जा दिरुं गोदानहाय बेखौबो मोसौनो अ गानहोनाय जायो मोनायावहाय अ एसे बाथौवाव रायसननानैहाय बेखौ अ अ दिननिफ्रायहाय अ। बोसोराव खनसेसथ खनसेल'सो थुखैनाय जायो नालाय बेखौबो गोदान अ फागा गोदान होननानै खानाय जायो आरो हरावहाय अ बेनि अ थारिख खालिहाय बेखौ जोङो मानसिनि बैसागु होन जायो बे मानसि नि बै सागुआवबो थिग बिदिनो जोङो ओ एक थारिख खालि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां अ अ जोङो गसायनायाव एसे दसे अ ख न खर' गंफिननानै ओ खुलुमनानै जोङो गोदोरनो अ‌ गोदोनिफ्राय जोङो मान लायो बोर लायो आरो जोङो गोदोरा उन्दैखौहाय अनो बिदिनो से थारिख खालि ओमफ्राय जोङो स्नि थारिखसिम जोङो बे बैसाग फोरबोखौ फालिनाय बे ओ दुइ तारिख तिन थारि तिन थारिखनिफ्रायहाय जोङो ओ मोसानाय दामनाय देनाय गामि गामि थांनानै मोसानाय अ बिदिखौ नुनो मोनो आरो बेयावहाय मोसानायाव जोङो बांसिनानो थल खाम जथा सि बेफोरखौ हारमनियाम बेफोरखौ लांनानै मोसानाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आरो बेफोरबो जोङो बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो होनोब्ला जोङो बेफोर अ आ आइजेंफोरखौहाय जोङो लानानै बे बेफोरजों मोसाबाय थाबासो जोङो बर' हारिया थांना थानायनि मोनसे राहा आरो अ बिदिनो जोङो मोसायो ओमफ्राय मोसाहांनानैहाय जोङो जा न'खर न'खर मोसानानै रां माइरं जा अननानै जोंनो हरनाय बेफोरजों जोङो आवहाय मोसा खांबा खाना जायो बिदिनो जोङो बैसागु बोथोरखौहाय फालिनाय अ आं जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनदों आरो अ थाङाबो एसे बैसागुनि बागै ए से फोरमाय
औ आ हागोन। आ नोंथाङाथ' जोबोर मोजाङैनो बुंलांबाय बैसागुनि सोमोन्दै आ‌ बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि आ बर' हारिनि जोंनि गिसिन माने बो मान इ बानि मा होनगोन बेखौ ओ बोसोरनि गिबि मा होननांसिगोन आरो माहा दा बे बेलायाव जोङो बैसागुआव जों जोबोद गाजा गोमजायै बे मोनसे ओ दानखौहाय जोङो बा बारहो हरनाय जायो ना? आदा गो गोदो गोदायहायथ' बिदिनो बैसागु बोथोरखौ ओ दानि जुगावथ' जों नुनो मोनो सप्तासे लागैल' जोङो बे बैसगुखौ फालिनाय जायो नङासै आ नाथाय ओ गोदो गोदायनि औ नो नाथाय गो गोदायनि दिनाव बे बैसागु बोथोरखौहाय दान मोनसेखौहाय आ रंजायोमोन बिदिनो मागियोमोन ज' बिनि न'आव थांना बिन न'आव थांना मोसायोमोन बिदि खालामोमोन आरो दा नोंथाङा बुंलांबाय जे मोसौ बैसागखौ माबादि फालिनाय जायो ओ आं बिनि गेज जेरावनो मोनसे बाथ्रा सोसननो नागिरदों जे जोङो मोस सौ बैसागु खालि खुंखा जायो। ना खुंखा जायो जोङो। दा खुं ओ खुंखाखौ जोङो मोसौ बैसागु खालिनो
फुंखा दिंखिया ओ थालिर गोरलै बेफोरखौबो होनाय जायो
औ गास सै औ बेफोर मैगं फोरखौ गोखा गोखै जेनिखि जों बारि हाग्रा बंग्रायाव खनसायनानै मोनो बैफोर मैगंफोर जेरै फेन्दा अन्थाइ बाजाब ना आ थाइजौ थायाइ गोरलैखौबो जायो जोङो खान थालि फि थाइ गोरलैखौबो आरो उसुमै मानि मुनि गोदोर फिसा मैसथा मा होनदों बेखौ मैथा गोखा गोखै गोखै फाथो ना आरो लाफा सायख' ना दिंखिया ओ दौस्रेम खिफि बेन्दों बेफोर गासै मुलि हारिनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ माने खांथिंनानै जोङो बेखौ संनानै जानाय जायो जाहाथे बोसोर गोदानाव ना फैबाय थानाय ओ समफोराव जाहाथे जाहाथे जोंनि देहायाव जेबो बिदिनो ओ बेरामफोरा साबनो हाया बेनि थाखाय जोङो बै फुंखाखौ बै दिनखालि जानाय जायो आरो खायफाबा खायफाबा बिदि फोथायनाय दङ जे आ जे मा होनगोन बेखौ बै खालि जोबथा बोसोरनि जोबथा सान जायो नालाय मोसौ थुखि खालि बिनि अखानायैनिफ्रायसो बोसोर गोदाना हाबो नंगौना दा बेखालि मानि थाखाय ओ खायफा खायफा बिदि बुंनाय दङ जे ओ बोसोरखौ बिदाय होनाय हिसाबै जेब्ला जोङो मानसि जेब्ला जोंनि न'खराव सोरबा मानसि थैयो अब्ला जोङो गोखा जायोना जि अरगारो बा गोखा जायो थिग बेबादिनो बोसोरखौ ओ बिदाय होनाय हिसाबै जोङो गोखाखौ खौ जास्रांनाय जायो होननायबो खायफा खायफा बिदि फोथायो आरो बुङो ओ खोनायो दा दा बे बेलायाव ओ अखानायैथ' बयबो मिथिखागौ नोंथाङाबो जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय जे माबादि मानसि बैसागु खौहाय खुंफुंलांनाय जायो दा बेबादिनो जोङो नंगौ से थारिख खालि बा से अक्ट' खालि जोङो बयबो ओ साफ्रोमबो गावबा गावनि साखोन सिखोन खालामनानै बाथौ गुदियाव जोङो गंलायो जाहाथे खुलुमो जोङो जाहाथे फैबाय थानाय समफोरा मोजाङै मोजां जां बारलाङो आरो जोङो बाथौ जौ गुदियाव खुलुम खां नायनि उनाव जोङो ओ गावनि बैसोआव गिदिरनिफ्राय जोङो बोर लायो। आरो जोंनि उन्दै बेफोरनो जोङो बोर साबस्रिनानै होयो थिग बे खालि बेबादिनो थाङो। दा ओ बेनि उनावहाय जोङो रायजोनि बाथौ थानसालियावहाय जोङो आर'ज गाबफैनाय जायो ना आ बेबायदियैनो अखानायैनिफ्राय ना अखानायैनिफाय जोङो मोसानायनि जि माबाखौहाय लायो आरो ना गाजा गोमजा जोङो मोस सायो नोंथाङाबो बुंलांखांबाय दहायो। जे माबादि गाजा गोमजा ओ खाम जथा थरखाफोरखौ लानानै बा गंगोनाफोरखौ लानानै जोङो मोसायो आ दा बे बेलायाव आं बुंनो थाङो आथिखालनि जुगाव बै गोदो गोदायनिफ्रायनो बे खाम, जथा ना सेरजा, गंगोनाफोर खौ ओ गासै ओनसोलावबो जुदि बा बाहायजोबोब्ला बा बेखौ बाहायनानैनो मो सायोब्ला थारैनो जोंनि आ बे आंगो जे बैसागु रंजानायनि जे माबाया थाबाय थागौ आरो। नाथाय खायफा खाय बेव जों नुयो आथिखालाव ओ बै ओ रेकर्ड खालामनाय बै गान अडिय' बा आ माखास जेमि ओ रेडिमेड जिथुनिखि मेथाइफोरखौ खननानै बा बायबा केसेटफोराव दामनानै बा मबाइलफोराव दामनानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो नंगौना आरो बेनि अन गायैबो मा सोलायनाय फैदों होनोब्ला आ थिखालनि जुगाव जोङो चाइना सालियाव ना बैसागु रंजानायखौबो जों नुनो मोनसै ना आ गोदो गोदायहायथ' जोंनिया न'खर न'खर बिदि मागियोमोन। अबेबा बिफां सिङावहाय आबि ज ज जाजायै रंजायोमोन। ना नाथाय आथिखालाव जों फाइना खालिसिम रंजानायखौ ओ नुनो मोनबाय दा आं आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो जे बियो नोंथांनि थाखाय माबादि माने गोहोम खोख ख्लैदों जोंनियाव दे आथि खालाव माबादि नुथाइफोरखौ नों नुनो मोनदों बेनि सोमोन्दै
औ बेनि सो
इसे सुं-सुंदयै
अ ए अ दा उम बुंनो नो थाङोब्ला जोंहानो मानोला दा जा सायनायाव सायनााव जोङो बेनिफ्राय जोंनिया जा ओ उननि जेनेरेसनफोरा मोसानानै देखायनो हायो बिदिनो जोङो मोसा लांनो हायो गासैबो जा प्लेटफर्मखौ जा प्लेटफर्मखौ मोनाखैमोन बे प्लेटफर्मखौ मोननो हायो आरो। बिदिब्ला नोंथां समा जोंनि जा बायमोन ओ दोन्थ जासिगोन नामा नों थांजों रायज्लायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय औ
औ औ दे जासिगोन दे नोंथां औ गोजोनथों औ गोजोन्थों
थ